अ खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों दे ।
औ दे बिदिब्ला जोंङो जोंनि दा सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय राहा बेनि बागै जों सावरायनो नामा
औ नोंथां सावरायजागोन दे नोंथां
जायखौबो जोंङो दैलि लाइफ होनना बुंङो जोङो बे दैलि लाइफनि बागै जोङो सावरायनि
औ
ओरैनो जों सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय राहा होनबा आ दा नोंथाङा नोंथाङा माबायदि खामानि मावनानै सोलिगासिनो जेनेबा नोंथांनि आ थांखिया मा जेनेबा नों नोंथाङा मा खामानि मावगासिनो जेनेबा दा माबायदि बेस्थ'थायाव दंङ नोंथाङा बेखौ नोंथाआ बुंग्रोदोे दे
औ नोंथां आं दा माबा जोंङो गामियावनो दंङ आं दा ।
औ
न'आवनो गामियावनो मावनानै जागासिनो दं आंङो दा जाय खामानिखौ मावदों एसे मिस्ट्रिजों आं थांफाबाय थायो दानिया
औ औ औ
बे मिस्त्रि मिस्त्रि होनबाथ' राज मिस्त्रि मिस य्रियाथ' गोबां रोखोमनि थायो होनबा नोंथां जोंङा काट मि मिस्ट्रि बिदिनो पाका ओ माबा मिस्ट्रि है गोबां रोखोम मिस्ट्रि थायो जा जोंनि जा राज मिस्ट्रि
औ औ औ औ औ बे नोंथाङा बे रा राजमिस्त्रिनि जगालि होनना बुंजागोन नोंथांखौ नङा होमबा ओ ओ मोजां खामानिखौनो सायख'ना लादों नोंथाङा ए नोंथाङा ओ बे खामानिखौ मोजांङै सोलोंनानै लानो हा हादों जेनेबा बेखौ नोंथांनि स्किल होनना बुंनांगोन नोंथांनि आखाइनि खामानि जायखौबो जोङो बुङो आखाइनि खामानि ना होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
बेबायदिनो जोंनि जिउआव ओ माखासे माने सानफ्रोमबो सोलिनायाव गावबा गाव मोनसे सायख'ना लानांगौ खामानि थायो आरो जेनेबा दा बे नोंथाङा बे खामानिखौ सायख'ना लादों जोबोर मोजां नोंथांनि बे खामानिया।
नंगौ नोंथां नोंगौ जोंथ' आथिखालाव माने साख्रि बाख्रि बुंब्लाथ' जोङो आथिखालाव माने गोबां खम मोन मोननाया माने गोबां खम जाहैबाय। नङा होमब्ला आथिखालाव माने सुबुं अनजिमाफ्रा गोबां बांबाय जायनि जाहोनाव जोङो जाय ओम साख्रिनि थाखाय जा पस्ट ओंखारला
औ औ औ
पस्टआ गोबां खम ओंखारो दानिया जोंहा मोनसे बस्थनि थाखाय जों गोबां हाजार हाजार मानसि माने एप्लाइ खालामो माने बैफोराव जोङो गोरोंसाय गोरों जाब्लासो जों बैफोराव जोङो जोङो साख्रिखौ माने मोननो हा गोन माने नोंथां ना जोङो साख्रि मोननो थाखाय माने गोबां खस्थ' नांगौ आजिखालि बेनि थाखाय जोङो सा माथा मारिबाय थायाल'सिनो जों माने एसे माने गुबुन खामानिफोरखौ जों मावनांगोन आरो ना
औ औ थारै नोंथां
दा बे नोंथांनि खामानियाबो स्किल जायखौ बुङो जों स्किल आथिखालाव माने सरखारनि साख्रि मोनसे मोननांगौआ गोब्राबसै नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ जोंहा सुबुं अनजिमाया गोबां जालांबाय
औ
स ओ जों साख्रिखौबो सोर सासेया होख'नो इदि जालांबाय नंङा होमबा
औ औ औ बे सु सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव
जायनो गोरोंसिन बेनो मोनगोन दानि जुगाव गोरोंनिसै गोरों नांगौ जालांबाय होनबा नङा बा
मा गोरोंनिफ्राय गोरोंसिननि सायाव रासिन गोरोंखौ नागिरनाय जायो आरो
नागिरो औ नंगौ नोंथां।
दा गोरों होननानै बुङोब्लाथ' दानि जुगाव ओ रोङिबो गैला नङा होमबा नाथाय गासिबो गोरों गो जोंनि गेजेराव रासिन गोरों नागिरो आरो जेनेबा
रासिन गोरोङासो माने औ औ दानि जुगाव साख्रि लानो औ साख्रि लानो थाखाय
आथिखालाव जेनेबा साख्रिनि बाथ्राखौ बेखौनो बुंनोसै नोंथां जेनेबा आंबो सासे बे स्किलनिनो सुबुं आरो जेनेबा आं आथिखालाव माने माने सावगारि आखि आखिनानै माने निजेनि जिउखौ खुंगासिनो आरो जेनेबा आंबो सावगारि आखियो जेनेबा इनडाइरेक्टलि बुंनो थांबा माने कालार मिस्टे मिस्थ्रि आरो कालार मिस्ट्रि। लोगोसे जोङो बे पेन्टिं पेइन्टिं माने जों सावगारिबो डिजाइनारबो आरो जेनेबा। बेबायदि जों खामानिखौ मावो
बे जाहैबाय आखाइनि बिद्दा नङा होमब्ला आखाइनि रोंगौथि माने बेखौ रावबो सोना लांनो हाया। होमब्ला बेखौ जोङो जाबाय नोंनि निजा माबा नोंथां रोंनानै थानाय बे खौ नोङो रावबो माबानो हाया मानोे बे बुस्थुआ
सेेनानै लांनो हाया आरो
आरो बेबो मोनसे नोंथां जेनेबा जों दा सासे ओ साख्रि आवला जायोब्ला ना सासे साख्रि आवलाया सासे माने बिस सासेल' सासेल' गावल' माने सरखारनि गुन्दै जानानै माने खामानिखौ मावनो गोनां जायो नाथाय आथिखालाव जों बे स्किलनि बाथ्रा बुंबाय नोंथाङा नोंथाङा सोरबा सासेखौ नोंथाङा जुदि सासे हेद माने गाहाय मिस्थ्रि जुदि जानो हायोब्ला नोङा सोरबा सासे सानै साथाम सुबुंखौथ' नोंथाङा साख्रि होनो हागोन माने खामानि होनो हागोन ना । इनडाइरेक्टलि जों साख्रिखौनो बुंबाय । नङा होमबा खासे साख्रि आवलाया नाथाय सासे साख्रि साख्रियावलाया नाथाय बे माबाखौ सोरजिया माने इमप्लयखौ सोरजिया माने खामानि होनो हानाय नङा आरो माने गावल' थें थें माने बे साख्रिखौ मावनो गोनां जायो नाथाय स्किल जुदि थायोब्ला नोंथांनि बायदि स्किल थायोब्ला आंनि बायदि स्किल थायोबा बा सोरबा सुबुंनि गोरों हारों सुबुंनि जुदि स्किल थायोब्ला बे बिथांमोनाबा नोंथाङाबा आं माने जोङो खामानि होनो हानाय जाहैयो आरो नङा होमबा ।।
नंगौ नंगौ नोंथां बे सैथो बाथ्रा ।
लोगो लोगोनो ओ जोंनि गेजेराव बे गोरोंनिफ्राय रासिन सुबुंखौसो जिथु साख्रियाव थिसनथाइ होयो आथिखालाव माने स्किलखौबो नायो आरो जेनेबा जोंनि दा आं आं सासे ओ टेट पास जानानै दंमोन आंबो सासे बे टेट पास जानानै थानायाव जों दा जोंनि गेजेरावनो जोंनि खायसे लोगोफोरा मोनलांबाय मानो होनबा बिथांमोना स्किला दंसिनो । जों सम समान समान मार्क दङब्लाबो बिथांमोना जोंखौ बारस'लांदों जेनेबा बिथांमोना मोनग्रोलांदो बिथांमोना मानो मोनग्रोदों होनबा बि बिथांमोनाव स्किल दङ आथिखालाव गोबां रोखोमनि स्किल थायो होनदां जेनेबा एन सि सि एन सि सि गोरोंफोरा माने थाम मार्क बारा मोनो बिथांमोना जाय जायखिजाया इन्टारभिउआवनो सरकारि इन्टारभिउआव सरकारि साख्रिनि इन्टारभिउआव आरो बेजों लोगोसे कम्पिउटार कम्पिउटारनि स्किल थायोब्ला बेजों लोगोसे नोंथाङा बुंनाय बे कार्पेन्ट्रिनि स्किल थायोब्ला बेजों लोगोसे प्लाम्बारनि स्किल थायोब्ला बेजों लोगोसे माखासे माने आइटि आइ नि जुदि स्किलफोर जुदि थायोब्ला बिथांमोना बारग'लाङो आरो जेनेबा माने साख्रिखौ मोनग्रोयो आरो बिथांमोना ।
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ बे सैथो बाथ्रा । जोंहा माने बैफोरखौ सोलोंना लानाया माने जोबोर गोनांथि नोङा होमबा । जाय नों-नों थां बुंनाय बायदि एन सि सि बुंबाय जा कमपिटार नोङा होमब्ला बेफोरखौ जों माने सोलोंना लानाया गाहाम आरो माने
औ औ थारैनो
उम
बे साख्रि मोननो थाखायल' नङा आरो जेनेबा बे आखाइनि खामानि जिहेथु बे नोंथाङा साख्रि मोनाब्लाबो उनावहाय हारसिङै सोलिनो हानाय मोनसे ओ आयदा आरो बियो मोनसे साबजेक्ट आरो । हारसिंनो थांना थानायनि थाखाय
औ औ जोङो माने साख्रिखौल' जोङो माने मेन थांखियाव लाबाय थाब्लाबो जोंहा इउनाव जोंहा माबा जायोना माने जाया बे मोनसे आरो गेदेर बेंना खायसेया बिदिनो थायो साख्रिखौ मोनगोन होननानै थाबाय थागोन इयो नाथाय गैया जालाङा सै होनबाल बेया मा जालांखो नङा होमब्ला औ बेखौ जों बेखौबो नाजानो हागोन लोगोसे खामानिखौबो जों मावलांबाय थानो हागोन नङा होमब्ला । थिग बेदि जोङो मावलांबाय थानांगोन माने जिउआव जों दावगालांबाय थानांगोन नङा होमबा? जोङो जिउआव जों सलिनोथ' नांगौ । नोङा होमब्ला?
औ औ औ ।
थानो थाखाय जों माबा मोनसे नङा हा माबा मोनसे जों खामानिखौ जों मावनांगोन नोङा होमब्ला? बिनि थाखाय जोङो साख्रिखौल' जों मेन थांखियाव जों लाना दोनब्लाथाय होमबा जोंहा जानाय नङा दानि जुगाव जोङो सा साख्रि मोननाया जोबोर गोब्राब । सेै आरो
बेजों लोगोसे बर'फोरा मोनसे स्किल होननानै बुंनांगोन बोगोन बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बोरमा फिसिनाय बे स्किला बर'फोरनियाव दंखायो होन्ना जों बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा । थांना
नंगौ नंगौ बे जाहैबाय जोंहा न'खर न'खर जोंहा अमाफोरा थाखायो नङा होमबा? अ जायखौ जों अमा जोंनि मेन बुस्थुनो जाहैबाय अमा बेदर जों बे बेखौ जोङो न'खराव जों गासैबो फिसिखायो।
फिसि औ।
बेनि गेजेरनो जाहैबाय जोंहा बेखौ जोङो फिसिनानै जों गोबां मानसियानो जों न'खरफोरखौ एसे न'खराव माने मा होनगो इखो रांनि सहाय आरो बे मोनसे मुलाम फाहानाय मोनसे माबायानो जाबाय अमा जोंनि अमा फिनाय। खोब बारा हायाबाबो जों ओ दाउ थाबाय। अमाया जोंनिया माबा मे
मेन‌ आरो‌ मेन।
उम उम उम।
थाखायो आरो अमा फिसिनाय ना होमबा नोंथां।
बेजों लोगोसेथ' जोङो जेनेबा अमाया थाहैबाय दाउफोरा थाहैबाय बोरमाफोरा थाहैबाय। बेजों लोगोसे जोंनिया ओ जोंनि बर'फ्रा बे आबाद मावनाया थाहैबाय आरो आबादफोरावबो आथिखालाव माखा खासि आबाद माइ माइ आबादाथ' गाहायानो जाहैबाय। अनगायैबो जोंना गोरान आबाद मावनाय जेनेबा कबि लाउ जोगोनार बेफोरबायदि जों माखासे माने आबाद मावनानै बर'फ्रा जायो होनना जों बुंनो हायो आरो दानि जुगाव।
नंगौ नोंथां नंगौ।
अब्ला जोंनिया समाबो जाबाय ना मोनथां? ओ नोंथांदों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय।
नंगौ नोंथां आंबो नोंथांजों सावरायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय। दे होमब्ला दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां दे दे दे।